हेलौ
अ नोंथां खोनादों ना औ नोंथां बुंलाय।
होमबा बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांजोनिसिम जासे हरग्रोनाय जाबाय।
नोंथांनिसिम गाहाय हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय।
होनबा जोंहा दा टपिकखौहाय। मोनसे जायगायाव बेरायहैनानैहाय मा मा सोलोंनो हायो बिनि। सोमोन्दै माने रायज्लायगोन ना नोंथांजो।
औ नोंथां।
होनबा बिनि सोमोन्दै आं नोंथांजोंनो सुंद'यै माने बुं बुंथिनाय नानै होनायसै
औ औ औ
माने मोनसे जायगायावहाय बेरायनानै सासे मानसियाहाय माबायदि सोल लोंनो हायो बा माबायदि माबा मोनसे मटिभेट लानो हायो बिनि सोमोन्दै माने मोनसे जायगायावल' थाबाय थानानै बा मोनसे बबावबा जायगानिफ्राय बेलेग जायगायाव बेरायहैनायनि मोनसे एक्सपिरियेन्स थानांगौ मानसिनावहाय मानो होननानै बुङोब्ला जेरै हमनानै लादो दाथ' जोंना सामार भेकेसन सोलिगासिनोना गरम बन्द' जायखौ गरम
औ
बयनि होनबा जोंहा जोंना मोनसे स्कुलनिफ्राय बा मोनसे कलेजनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव सोरबा सोरबा सोरबा बेरायनो थाङो बा सोरबा सोरबा बेरायहैया मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेरायहैनांगौ बिदि बेरायनाय टाइमावहाय गरम बन्द'खौ माने गरमनि थाखाय बा माबा मोनसे खाथिनि थाखाय गरम बन्द' होनाय जायो माने रेस्ट लानोोबा बारा गरमनि थाखाय बेनिखायनो जोंहा एसे माने गोसोफोरखौ मोजां मोनहोनो बा देहाफोरखौ फ्रेश लाखिनो थाखाय जोंहा मिथिंगायारि माने मोजां नेचारफोराव बेवहाय बेरायहैनांगौ जेरै हमनानै ला जोंहा शिलं दं बा ओरैहाय जोंहा जोंनि खाथि खाला जायगाखौनो हमना लादो अरुणाचल दं ना आ थांजो बेनि अनगायैबो भुटान बेफोरबायदि माने मिथिंगायारि जायगा जोंना खाथिनि जायगाखौनो लादो माने जों नेसनेल हाग्रामा नेसनेल पार्क मोनसे दङ माने हायुङारि हाग्रामा होननानै बुङो मानज मानास हाग्रामा बेफोरावहाय थांनानै जोंहा टाइम स्पेन्ड खालामहैनो हायो बा मोनसे जुनार बा माबा मोनसे नायनानैहाय माने सोलोंनानै लानो हायो। खि माने बे जुनारफोरहाय माने जुनारफोरखौ नायनानैहाय जेन'बा थसेयारि गंगोनां गान्दा दङ ना मानासाव मानास हाग्रामायाव बेहाय बेफोरखौ नायनानैहाय जों माबा मोन सोलोंनो हायोदि जोंनि जायगायावबो ओबायदि मोनसे बुस्थु दं जेरै गान्दा माने जोंनि बे थ' जोंनि आसामावनो माने मोनसे मुंदांखा जुनार नालाय बेफोरखौहाय नायनानैहाय जों माबा मोनसे सोलोंनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोसोफोराहाय न' सिङाव हाबनानै थाबाय थायोबा माने मोजां मोना बा माबा मोनसे माथाफोराव प्रेसार थायोबा जोंहा गोसोफोराहाय देहाफोरा मोजां जाया माने टेनसनफोरजों नाख्रेबजानाय बेफोरबायदि जायो आरोना उम नोंथांजो बेनिखायनो जोंहा माबा मोन जि गोजान बा बबेबा जायगाफोराव हाजो जायगा फोर बा मोनसे नेचार मिथिंगायारि जायगाफोरावहाय बेरायहैनो हायोबा जोंहा गोसोफोरखौ एसेबाबो मोजां बा गोसोनि साननाय सानस्रिफोरखौ एसेबा मोजां मोनोना नोंथांजोे
औ औ नोंगौ
होमबा नोंथांजोआबो एसे नोंनाव थानाय एक्सपिरियेन्सफोरखौ आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां‌जो?
औ नोंथां हागोन जोंहा बेरायनो मोनब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना नोंथां। ओ बेजों लोगोसेनो जोङो लोगो औ ओ बेजों लोगोसेनो जोङो लोगोफोरजों बेरायनो मोनदों ब्लाथाय जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो मानो होनना बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ लोगोफोर जों बेरायनो मोनबा गावनि ओ गोसोनि जि बाथ्रा सुखु दुखु जों बेफोरखौ फोरमायलायनानै जोङो ओ बेरायहैनाय जायो आरो बिदिनो जों
गोनो गोथारैनो
औ ओ बिदिनो जोङो आंथ' बारा गोबां जायगायाव दावबायहैनो मोनाखै खै नोंथां बिदिनो खाथि खालानि जोंनिनो औ दारागाव बा सुकि जोङो बेफोरावनो दावबायनानै फैबाय आरो बेयाव गोबां दैमा दै सा हाजो हाला जोङो बेफोरखौ नायनानैनो जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना नोंथां आरो जोंहा बिदि दावबायना नै मा मा जेनेबा गियानफोर ओ मोननो हा बुंनो थाङोब्ला जोङो गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय जि बाथ्रा मिथिनो मोनो आरो जोङो ओ गोजान गोजान जायगायाव थांनानै बिसोरनि थासारि बा बिसोरनि ओ गाननाय नाय बेफोरखौ जोङो नायनानै बा ओ बिसोरनि सोलोंथाइखौ जोङो नुनानै बिदिनो ओ गोबां सोलोंथाइ जोङो मोनबोनो हायो आरो आरो जोंहा बिदिनो ओ दावबायनायाों जोंनि जिउआव गोनांथार आरोना नोंथां जोङो दावबायब्लासो बा गुबुन जा गुबुन दाबसे जायगायाव थांब्लासो जोङो मोनसे मोननै बिदिनो बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो जोङो न' सिङाव थाबाय थाबोला जोङो जोंनि टेनसनफोरा बिदिनो
फोरा बिदिनो बारायलांनो हमो आरो बेखायनो दावबायनाया गोनांथार आरो
औ नोंथाङा दा बेनि औ ओ नोंथाङा दा मा मा जायगाफोराव दावबायहैनो मोनखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
नंगौ नंगौ नोंथांजो आं थारैनो बारा गोजान गोजान जायगाफोरावहाय थांनो मोनद्रायाखै मोनद्रायनाया माने होमबाबो माने एसे खाथि खाथियावनो माने एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय मोनबोनाया जेरै शिलं आउट अफ स्टेटफोर केरेला केरेलायावहाय खेननै थांखांबाय आं नोंथांजो आरो बेनि अनगायैबो हायद्राबाद थांबाय बेनि अन- गायैहाय थां थांबाय शिलंआव थांबाय आं नोंथां शि- नोंथांजो आरो बेनि अनगायैबो दार्जिलिं दार्जिलिंआव केनसे से जाबाय आरो नोंथांजो आरो बिदिनो खाथि खाला उम खाथि खाला माने सरलपारा आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओरै भुटान हादोरमा दं भुटान हादोरमायाव थांबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओरैहाय जोंनि एरियायावनो लकेल एरियाफ्रावनो देरबिल बा माबा मोनसे बेफोरबायदि दङ' फ्रेन्स लाबाय लानाया औ औ माने बेफोरावहाय थांनानै जों माबा मोनसे सोलोंबोनो हायो आरोखि
औ दा नोंथांनि मोजांसिन मोननाय औ
औ बुंलाय नोंथां दे
नोंथाङा मोजांसिन मोननाय बा ओ थांनानै मा मा जायगाखौ मोजांसिन मोनो नोंथाङा खौ बुंनो हागोन ना मा जायगाया मोजां
औ औ जागोन जागोन आंनि थाखायथ' आं केरेलाखौनो केरेलाखौनो साबसिन मोनबोदों आं जायगाखौहाय मानो होननानै बुङोब्ला बिनि जायगानि मानसिफोरनि मिलायनायाबो मोजां
औ औ
बिनि अनगायैबो बेनि जों माने हाजो हालाजों बुंफबनाय जायगा बहुदनो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा साहाबा आर बिनि अनगायै जोंहा बे जायगायाव जोंहा बुहुत सिनारिफोर जायगाफोर नुनो मोनो आरो माने नेचारजों बुंफब फबनाय बा मिथिंगायारि समायनाजों बुंफबनाय आरो मा होननानै बुंगोन बेखौ? खौहाय माने दुब्लि बारियावहाय जोंहा माने जोंनि जायगा फोरावथ' दुब्लि गेजेर गेजेराव न' नुनो मोनबावा बिसोरनिथिं ओरैबायदि नुनो मोनो जे दुब्लि बारि गेजेरफोरावहाय न' दङ' माने मोनसे बेरायग्रा जायगा बायदि बानायनानै दोनो आरो। माने मबाइल फोरावबो नु मालाबा मालाबा केरेलाफोरनि जायगाखौ ना नोंथांजो। औ माने बिनि जायगायाहाय ओरैबायदि मोजां जे मोनफ्रोमबो माने दिपफोरजोंहाय दैफोरजों बुंफबनाय नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायैबो हाजो हालाजों बुंफबनाय आरो बे दिपफोरनि बा बे दैफोरनि गेजेराव
औ लुनानै दुब्लि बारि गेजेराव न'फोर लुनानै थानाय गोबां नुबोयो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा ओरै हाय दारजिलिं दारजि लिं होननानै बुङोबा बेबो बुहुत मोजां जायगा। ओरैबायदि बे जायगायाहाय जेन माने बरफफोरजों बुंफबनाय। बा सिनारिफोरजों बुंफबनाय। सिखाफोरनि गोबां फरेनार मानसिफोर दावबायनो फैयो बेयावहाय फरेनार्स सुबुंफोर दावबायनो फैयो। बिनि सोलायै जोंहा गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोर बेरायनो फैनायनि जाहोन नाव जोङो नुनो मोनो जे ओरैनि ओरैनि गोजान गोजान जायगानि फैनानैहाय ज'मा जाफैनायखाय माने इसिनिफ्राय एसेबाबो बिसोरनि जायगाया माबायदि बा जोंनि जायगाया माबायदि रायलायनायनि गेजेरजों एसेबाबो मोनथिलायनो हायो। एसेबाबो एक्सपिरियेन्सफोरखौहाय सेयार खालामलायनो मोनबोदों बेनि ए दावबायनो मोनोबो एबा बेरायनो मोनोबा गोबां सोलोंथाइ माने एक्सट्रा नलेज बा जोंहा बायहेरानि नलेजखौ मोनो आरो। लोगो दिगि बेरायनानैहाय बा जोंहा सोरबा सासेखौहाय बेरायनानै सिनायथि थि जाबोबाय बा अबेबा जायगानि बुस्थुफोरखौ नुबो नुबोबाय बा इडुकेसन बा फरायनाय सिस्टेमफोरा माबायदि बेफोरखौ नुबोबाय। एसेबाबो इन्सपायार जानानै बा सोलोंनो हायो आरो। नोंथांजो औ होनबा ओंथांजोआबो जोंनि बे एरियायावनो बा लकेल एरियायाव बेरायनानै मोनफा मोननै मोना एक्सपिरियेन्सफोरखौहाय सेयार खालामनो हागोन नामा? थांजों
औ नोंथां दानि नोंथाङा बुंलांनाय बाददिनो बिदिनो गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय बा मोनसे गोदान बाथ्रा मिथिनानै बा गुबुन जायगायाव थांना गोदान गोदान बाथ्रा बा सोलों मोननानै जोङो बेखौनो ओ मिथिनानै जोङो गावनि जिउखौ बा जोंनि गा दै सारनायफोरखौ जोङो गारनो हायो आरो ना ओ औ औ ओ दाबो नोंथाङा ओ नोंथाङा दा बिदिनो लोगोफोरजों बांसिन दावबायहैोना न'खरनि सुबुं मानसिफोरजों दावबायहैयो नोंथां?
आंनियाहाय माने लो लोगो दङ सानैसो लोगो दङ आरो सानै माने जोङो माखा माखासेयावहाय जोंना बेस्ट फ्रेन्ड दङ नालाय ओमफफ्राय बेस्टफ्र्रेन्डजों आंजों बांसिन दावबायनाय जादोंमोन आरो नोंथांजो आरो बिनि अनगायै सासे लोगो दंफायो माने फेमिलिजोंहाय न'खरनि मानसिफोरजोंहाय बारा दावबायनाय जायाखै खाथि खालायाव दावबायनाय जायो। खिन्थु बिदिनो आउट अफ स्टेट थांनाय बा गोजान दस्रा जायगाफोराव थांनायावहाय लोगोफोरजों थांनाय जादों आरो आंहा सासे बेस्ट फ्रेन्ड दं बेजों आंजों गासिबावबो।
औ औ नंगौ नोंथां औ औ आरो नोंथांमोना बिदि दावबाय नाय समावहाय ओ गोदान बोसोर बा जोब ओ जोबनाय बोसोरफोराव ओ लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो नामा नोंथां
लावखार ओंखाम जाहैनायखौथ' जोंना माने गामि खाथियावनो जायो बिदिनो गामि खाथियावहाय जोंहा पिकनिक स्पटबो दङना ओरैहाय जोंहा खाथियावनो माबा गोबां पिकनिक स्पट बानायबाय जोंथिंहाय दा जोंनि एरियाफोरावनो लावखार ओंखाम जाग्रा बेफोरावनो थांनानै ओ लावखार ओंखाम जाहैयो आरो जों नोंथांजोआबो अ बबावबाफोर खाथिफोरावहाय बिदि लावखार ओंखाम जानायनि एक्सपिरियेन्स दं नामा
नोंथां जोंथ' दा बिदिनो लोगोफोरजों बोसोर गोदानफोराव मा जोङो गोसो जाब्लानो बेरायनो गोसो जाब्लानो जों बिदि ओ लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो आरो नो ना जोङो लोगोफोरजों बिदिनो ज'मा ज' मिनि खुसि जोङो रायलायनानै जोङो
औ ओमबा नोंथांजोे जोंना रायज्लायनांगौ टाइमाबबो जाबाय होमबा गोजोननाय थाबाय बेखिनि टाइमखौहाय आं दसे सम टाइम होनायनि थाखायनो नोंथांजो गोजोनथों
औ नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां दे
हादोंना